हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेल' हेलौ खोनायाखै नामा औ खोना खोनादोंना उम नोंथाङा दायो मा खालामदों?
औ
हेल' खोनायाखै नामा? हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां हेल' हेल'
औ खोनादों।
औ
नोंथांना नेट गैया खोमा नों खोनानानै मोना
अ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां खोनाबाय नै। हेलौ खोनाबाय औ ओ आङो दा इदिनो ओब बार जागासिनो न'नि खाथियावनो।
अ
ओमफ्राय नोंथांनि खौरांफोरा बोरै?
मोजाङानो नोंथांजों दायो आङो मोनसे थप नि सायाव सावरायनो होननानैसो फैदोंमोन।
औ
जोङो उम बिफां लाइफां गायनायनि सायाव रायजलायनो हागोन नामा?
औ जों रायज्लायनो हागोन बेनि बागै।
उम
थांगायनाया ओ मोनसे मोजां टपिक। जों बिनि बागै रायलायनो हागोन।
बेयाव जेरै जों बिफां लाइ बिफां गायनानै मा मा मुलाम्फा जायो बेफोरनि सायाव आरो बिफां लाइफाङा जोङो मान सि जों बोरैजाय नांजाबनानै दङ।
अ बिफां लाइफाङा जोंनि बे बुहुमनि थाखाय जोबोर मोनसे गोनांथि गोनां बुस्थु। हा मानोना जि बे बुहुमनि बारहावाफोर दङ। आरो जि बे बुहुमनि जि मिथिंगा दङ अ बियो दंफां लाइफांनि गेजेरावनो सोनारो। जोबो आरो मानसिनि जि हां लानाय ओ दाउफोरनि जि हां लानाय ओ आरो जुनारफोरनि जि हां लानाय बेफोरो गासैबो ओ दंफांफोरनि गेजेरावनो ओ सोनारजोबो मानोना दंफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जोङो अक्सिजेनखौ औ जोङो अक्सिजेनखौ जोङो बाखिसाबो लायो आरो लोगोसे जि मिथिंगायाव जों नुनो मोनगासिनो दङ ओ बोथोरफोरा ओ अ दासान्दि बिराद गासिनो जों जों नायनो थांबाथाय ओ जेरै ओ द' बोसोर सिगाङाव इसिबां गरम जादोंमोन दा बे फ्राय बांसिन जादों मानोना बिनि मोनसेल' जाहोना दङ जे जोंनि बुहुमनिफ्राय ओ दंफां लाइफांनि जि अनजिमाया बियो जोबोद ओ खम जालांबाय।
औ बिफां लाइफांनि बिबाङा खम जालांबाय आरोे।
औ औ ओ मानोना मानसिफोर मानसिनि अनजिमा बांबाय आरो दंफां- लाइफांनि जि अनजिमा दङ बियो खम जालांबाय बे खमायबाय ओ बिनि जाहोनावनो मा जाखो जि बोथोरफोरा सोलायलां बाय लासै -लासै नो ओ जोङो खो ओ जोङो बाय जोङो खोनानो मोनो जोंनि ससे येल मिडियाफोराव ग्लबेल वारमिं होनानै बिनि जाहोनाव मा जादों दंफां -लाइफां खम जानायनि जाहोनाव मा जादों बे बुहुमनि जि ओ मोनसे ओ गरमा बियो एसे बारा जा हांनो हमदों आरो मानोना जि अख्रांनिफ्राय जि साननिफ्राय जि मोनसे हित फैयो जों दुनाय फैयो जोंनि बुहुमाव बिखौ मान माने कार्बन -डाइ -अक्साइदा हमनानै लाखिना दोनदों आरो जुदि दंफां लाइफां जुदि एसे बुरजा थानायमोनबा दंफां -लाइफाङा मा खालामगोन कार्बनखौ बिसोरो एबजर्ब ओ खालामसिगौमोन नाथाय दा दंफां -लाइफांनि जि अनजिमाया एसे खम जादों ओंखायनो गो बिफां- लाइफांफोराबो बारा कार्बनखौ लानो हायाखै ओंखायनो कार्बननि जि अनजिमा रं बे एसे बारा जादों बेनिखायनो बिदिनो ओ बुहुमनि जि मिथिंगा दङ बि माबायाबो सोलायनो हमदों
आरो लोगोसेनो बे बुहुमाव थानाय जिब -जुनारफोर बिनि जनसंख्याफ्राबो लासै- लासैनो खम जानानैनो हमदों मानोना ओ जिब -जुनार आरो दाउस्रि - दावउलाफोरा दंफांनि गोजौआव सोनारनानैनो एसे थांना थायो नाथाय बे समाव दंफांफोरनि जि अनजिमा खम जालांदों ओंखायनो दावसिन -दाउलाफोरनि जि अनजिमा दं बेबो लासै -लासैनो गोमोरलांनो हमदों
औ जोङो गोबां रोखोमनि दाउसिन -दाउलाखौ दायो नुनो थांलिया गोबां बिबां माने खमाव नुनो मोनो जोङो
औ -औ
बिफां -लाइफां गैयिफोरनि जाउनावनो
जेरै गोदो -गोदायथ' हादिदग्ला जोबोद नुयोमोन जोङो
औ दानि दिनाव नुनो थांला माने दानि गथ'फोरनियाव जोंब्ला खोनथ साननोनो रोंनाय नङा जे हादि दग्लाया माबायदि एबा औ जोङो आंथ' जोङो दायो दाउसिन दाउला माने दाउ दावउस्रि हारिफोरखौनो जोङो गोबां खम नुनो मोनो दाउ ब' हारिफोरखौनो जोंथिं इसेबां नुनो मोनलिया गोदोनि बायदि। आरो बैसागु - बैसागु टाइमाव जे ओ दाउ खौऔ गाबफैयो बेफोरखौबो जोङो इसेबां गाबनाय खोनाला मासे मानैल' फैयो गोदोनि दिनाव फैयोमोन बेफोरबायदिनो बुरजा- बुरजा दानि दिनावहाय गोबां खमाव जों नुनो मोनो।
औ- औ बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो लोगोसे गोदो -गोदाय सिगुनफोरबो फुदुंला बायोमोन नाथाय सिगुनफोरनि जे अनसुं दं बेफोरखौ
औ आंथ' सिगुन दाउखौ दाबो
थाखै
नुफेराखै माने नुबाय बिदिनो जोंनिथिं नुफेराखै आरो सिरियाकाना हारिफोराव थांबालाय नुयो।
आं खौनो सोंदोंमोन आं सिगुन दाव सिरियाकानायाव गोदो गोदाय जोंनि आबौ आबैमोननि सिरियाकानायाव नुनो मोनबाय।
ओम।
गोदो गोदाय जोंनि ओ आबै आबौफोरा होनोमोन जोंनि नैबे जायगायावबो सिगुन दंमोन होननानै।
औ।
थ थाखाय आरो जि हाग्रामा दङ हाग्रामाया आ ओ जोबस्रांनायनि थाखाय सिगुन दाउआ जोंनिफ्रायबो गोमालांनो हमबाय।
मानोना जोङो गोबां हाग्रामाफोर खौ जोङो दानस्रांनानै जोङो हस्पिटेल एबा गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर मा होनो जेरै एयारपर्ट हारि बेफोरबायदि बानायनाय जाबाय आरो जोङो गोबां थाग्रा थाग्रा जायगा न' गामि बेफोरबायदि बानायनायखौ जों नुनो मोनबाय।
अ बिनिखायनो लासै लासै बिनि सिगुनाबो एसे गोमोरांनो हमबाय आरो दावउस्रि दावलाफ्राबो गोमालां हमबाइ। आरो ओ फोरनि ओ अनजिमाया खम जानायनि थाखाय दानि सु समाव अखा हानायनि समाव अखा हाया आरो सान्दुं दुंनायनि समाव सान्दुं दुङा बार बारनायनि समाव बार बारा।
होम।
लासै लासैनो जि मिथिंगा दङ बेबो सोलायलांनो हमदों। आरो दा समाव ओ दंफां लाइफांनि जि अजिमा खम जानायनि थाखाय बारहुंखाबो फैनाय नुदों। लोगोसे बहाबा बहाबा दैबाना जानायबो नुदों आरो बहाबा बहाबा दै गैयिबो नुनो मोन्दों जेराव अखाबो हाया।
औ उम।
दंफां लाइफांनि थाखायनो बे बुहुमाव जोबोद थो मोनसे सोलायनाय फैनाय नुदों मोनो जोङो। लोगोसे दंफां लाइफांफोरनि थाखायनो जि मिथिं मिथिंगायाव जि बुहुमाव जि मोनसे सोलायनाय फैदों बिनि थाखाय बेबो माइ गाइ गायनाय आरो माबा माबि आबादारिफोरनियावबो
मोनसे बिराद खस्थ' मोनसे थासारि सोमजिबोदों।
लोगोसे बेमारफ्राबो सोमजिनाय नुदों। अ बेमार फैनाय जेरै ओ कर'ना होनजायो जोङो। हाग्रामा‌ ओ जोबस्रांनायनि थाखायनो जोङो खोनानो मोनो जोङो इयवा बेमाराबो खारदों। होननानै मानोना जेब्ला मानसिफोरा ओ आखायाव दंफां लाइफांफोरखौ दानस्र'जोब्बाय हाग्रामाफोरखौ दानस्र'जोबबाय अब्ला बिनिफ्रायनो हाग्रा सिंनिफ्रायनो बे इबला बिमाराबो ओंखारफैदों होननानै। ओंखायनो जों सानो दानि समाव जोङो दंफां लाइफांखौ गायफिनाया मोजांसिन। जाहाथे बे बुहुम आ एसे गोबाव समसिम थानो हायो आरो ओ जोङो जोंनि हाग्रामाखौ जोङो रैखाथि होनाया मोजां मानोना बे ओ हाग्रामायाव जोबोद धरननि ओ जि जुनारफोर थायो आरो दाउफोर थायो। जाहाथे बिसोरनि जिउआ रैखा मोनो आरो बिसोरो गोमालाङा।
औ। आरो जोङो खायसे बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै जों गावनो जाग्रा फिथाइफोर मोननो हायो।
औ औ थाइजौ, खान्थाल
औ थाइजौ, खान्थाल। फोर बायदिनो गोबां थालिरआरि लिसु बेफोर बायदिनो गय दं फांखा आरिफोर गायनानै जों गोबां हेल्प मोनो औ।
सफारि
औ।
आरो जोंना लोगोसेनो खान्थाल फोरबो गायनो हायो।
आरो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो गोबां जिनिस एबा दिहुननायखौ नुनो मोनो।
औ जेरै कपा होनजायो। बा आजिफोर बानायनो थाखाय। ओमफ्राय ओ दानि समाव मोनसे जोबोद ओ मुंदांखा मोनसे दंफां होनगोन सजना बा मरेंगा। जायखौ ओ जायखौ मुलुग लायनो बिराद ओ गोबां दामाव फाननाय जायो।
औ।
जायनि बिलाइफ्रा ओ जोबोद भिटामिन दं होनाय खोनायो मानसिफोरा। आरो बिनि फिथाइफ्रावबो बिराद
भिटामिन दङ'
ओ भिटामिन दं होनो बेखौ
औ जेरै बे उम जोङो बिनि सजना बिलाइखौ जोङो संनानै जायोब्ला जोंहा गथ' गरनियाव जायो जे क्रिमि हारि बेफोरबो जोंहा खारो माने
बे औ औ
दोनथ'लायनोसै
माने बेमारफोरनिफ्रायबो एसे औ मोनो औ औ ह दे।